अ नोंथाङा मा खालामदों?
दङ जिरायनानै।
अ नोंथाङा फ्री नामा?
औ फ्रिथ'।
आं नोंथांजों माने मोनसे खोथा रायजलायनो नागिरदों आरो ना नोंथां रायजलायनो हागोन ना?
हागोन दे।
औ आं नोंथांनो माने बर'नि दोरोङारि नाफाम ओंख्रिखौ माबोरै संनानै जायोमोन बर'फ्रा बिनि बागै खिन्थानो नागिरदों आरो ना।
अ आतसा आतसा देलाय -देलाय।
बर'फ्रा माने गोदो ना बेदरफोरखौ संनानै जानायनि अनगायैबो माने बेखौ फोराननानै जायोमोन जाहैदों।
हो ओमफ्राय बेखौ फोराननानै बेसेबा गोबावहालागै माने माबायाव औवानि हासुङाव सोनानै दोनोमोन जाहैदों।
ओमफ्राय औवानि आसुङाव सोननानै दोननानै बेखौ माने नाफाम बानायमोननो माने बेखौ सेवग्लिहोयोमोन। ओमफ्राय बेवहाय नाफाम बानायनाय समावहाय गंगार दुन्दिया हायजें गोरान माबा माबि सोफादेरोमोन जाहैदों नाफामनि सिङाव।
उम
ओं ओमफ्राय नाफाम बानायनो थाखाय माने जोंनो ना फि फिथिख्रि ओमफ्राय खैला ना ना मावा माबा माबिनि गोनांथि जायोमोन आरो ना ना फिसा फि सा माने बांद्राय ना गिदिर गिदिरखौ खालामा नाफाम।
उम
उम ओमफ्राय बिदिनो थास' बिसं माबा माबि बि खुमब्रा जालायफोरखौ सोयोमोन जाहैबाय
हम
उम ओमफ्राय बेखौ नाखौ बेयाव हासुंआव सोयिनि सिगां सान्दुआव एसे फोरानोमोननो
नाखौ ओ गोथाङैनो फोरानो ना एवनानै फोरानो
नाखौ गोथाङैनो फोरानो
अ ओमबा बियो ओ बेसे गोबावजों जायो जाजानाय जायो।
बिदिनो बियो मास मोननै मास मोनथामसो दोननांगोन नामा जोंनि साइडाव माने मास मोननै मासमोनथाम' दोनो आरो
ओमफ्राय नाफाम बानायनायाव माने बानायथ'नानै जेनबा नाफामखौ खारदैजोंबो संनानै जायो जाहै जों खारदै होनानै
औ ओमफ्राय एखमब्ला नाफामखौ आरो बिदै बिदै गोनांबो मा खालामो जाहैदों माने बिदै बरहा ओंखामजों लगायजानाय खालामो जाहैदों।
ओमफ्राय नोंथांमोननि गामियाव माबोरै खालामो एसे फोरमायनानै होदो नाफामनि बागै।
आंथ' बिनि बागै बांद्राय मिथिया जास एसे मिथिगौ आरो प्रसेसखौ माने जोंनि जायगायाव बो बेबायदिनो नों जेरै खोन्थादों बिदिनो ओ माने हासुङाव सोनानै दोनबाय ओ थास' थास' बिसं बिदिनो खुमब्रा बिदि देनानै ओ सोनानै दोनो आरोना ओफ्राय बेखौ जो जेब्ला बिदिनो गोदोनि दिनावथ' सावरि जायोमोन नालाय सावरि बादालि माने समाव जेला जा जाजानाय सम जाबाथाय माने बेखौ खौनो होनानै माने ओ जौजों जायोमोन जाहैबाय आरो दिहुनबाय ओमफ्राय बेखौ ओ सारायाव एवफिननानै माने आ बेखौनो बाथोन बायदि एसे एसे राननानै जाबाय आरोना बेबायदि आरो ओ आं इसेबां ओ माने दिटेल्सै मिथिया आरो बेनि बागै
औ औ औ ओमफ्राय नोंथाङा दैै दा जौ होनदोंमोन मा होनदों?
ए गोथाव मोनो नामा होनदां
बर'नि ट्रेडिसनेल माबा दोरोङारि ओंख्रि जाहैबाय नालाय बेखौ गोथौ मोनखानांसिगोन ओमफ्राय नोंथाङा जौनि खोथा बुंदोंमोन। जौखौ बोरै बानायो
जौआथ' बिदिनो ओ प्रसेस दं जाहैबायास ओ माइरं माइरंनिफ्राय बानायो जौखौ मेनलि बर'फोरा ओरैनो जौ बुंबाथ' एलक'हल होननांसिगोन। राइस आरो बर'आ माने बर' न'खरा गोदोनिफ्राय बानायबोनाया माने माइरंनिफ्रायनो
औ औ हेल'
आरो बिदिनो सप्तासे द
औ औ औ औ
आरो लोंनायनि अनगायैबो आरो बेखौ बिदै लोंजानाय जायो आरो सप्तासेसो जाबानो दा बिनि अनगायबो आरो नोङो जुदि जौ गोरान जों जेखौ बुङो बे सेरेबबो बुङो बेखौबो माने ओ मा होनो बेबायदिनो ओ सप्तासे दस दिनसो दोननानै ओ माने दोनबाय नांगोन होनदोंना बेखौ बिदि बानायनो हायो आरो बेखौबो माने बेलेग बेलेग ओ जायगा लायै जायगा बेलेग बेलेग बानायो जोंनियाव माने पाइप होनानै दिहुनो बबेबा जायगायाव आरो ओ मा खालामो दुमनाय होनो बेखौ बे सिङावनो सोनानै होयो आरो औ सुनानै होनानै बियो माने जौआ बे ओंखामा गोदौबाय गोदौनानै बिनि ओमफ्राय माने माने दै खफ'आव जायो आरो ना दै खफ'आनो माने मोनसे बे ओ बे ओ माने गोजौ मोनथाम लेयार बानायो आरो जौ मावनायाव मोनसे लेयाराव मा होनो बेखौ फाइल ना मा होनो बेखौ आरो बेनि गोजौथाराव मोनसे थौ होबावो आरो बेयाव माने सौदावनानै बिनि ओ ओ खफ'आ माने गोलैफिनो आरो बे गोलैनायानो माने जौ गोरान जाहैयो आरो ना
औ औ ओं
बेबायदियानो आरो
औ उम
आरो माबा मिथि नांगौ दंबावो
मिथिनांगौआ
आ हा
र' र' मिथिनांगौआथ' गैला क्लियार जाबाय नाफामनि बागै इसे रायलायबावनोसै नामा
नाफाम आ ओरैनो नाफामखौ ओ ना गिदिरफोरनिफ्राय बानायनो हायो ना हाया
नाफामखौ माने ना गिदिरफोरनिफ्रायबो बानायोबा जायो खिन्थु बांद्राय गोथाव जानाय नङा
जेनेबा मा नाया मा नानिखौ बानायोबा नाफामा गोथावसिन जायो। मिथिगौ नामा?
ना मावाफोरनिफ्राय बानायबाबो गोथाव जायो जेनेबा बिदिनो बै सा ओरैनो दैयाव दावग्रा बै सा सायाव दावग्राला बायग्राया
ओमफ्राय ना फिथिख्रि बेफोर बायदिबो बानायबा मोजां जायो ना फिथिख्रि फिसा फिसा माने बि
दानि दिनावथ' दिनाथ' मोननो थांला
औ औ
गोदोनि दिनाव सेन खखा सानानै मोनोमोन दानि दिनावथ' फ्राय मोनला बिखौ
औ औ
एसे उसुबिदा जासिगोन आरोना
औ खोब असुबिदा जायो दानि दिनाव
हाथाइनि नाखौसो बानायनांसिगोन
औ नोंथांमोननि गामियाव नाफाम बानायोबा मा औवाजों मा औवाखौ हासुं बानायो
जोंनियावथ' बे औवा गुबै होनोना बे औवा गुबैखौनो बानायो
अ औवा गुबैखौ मा रोखोमनि दाननानै बानायो?
औवा गुबै दानबाय माने ओ एसे गोराखौ लायो आरोना औवाया ओमफ्राय बेहाय दाननानै बे हासुं एसे गिदिरखौ थानायखौ लाबाय बिनि उनाव आरो बेखौ एसे साफा सुनानै माने बेहाय होना खौ सोहरनानै माने फुमो आर ना माने बे मा होनो ओ माबाखौ सोफाबाय ओ ना गोरानजों लोगोसे थास' बिसं बा माबा बेफोरबायदि सफानानै माने मुथेबाय आरोना होथेनानै बेखौ बा बा माबा सिं खना याव दोनबाय आरो बेखौ ओमफ्राय जेला जाजानाय सम जाबाय बेखौथ' मिथि खायो नालाय बानायग्राफोरा जाजानाय सम जायोबा बेखौ माने खुलिनानै दानो जानो जाबाय आरोना एवनानै बाथोन बायदि दे
औ
बा जासिगोन नामा ने
अ दे नोंथा मालाबा राय्लायफिनोसै ना होमबा
औ औ दे दे
औ दे नोंथां